नोंथाङा
औ खोनादों बुंलाय ।
औ नोंथाङा दायो दसे ओरैनो दंबा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ आंथ' दायो ओरै दं।
अ' बिदिब्ला आङो नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों आरो । ओ ओ जेनेबा जोङो ओ‌ न'आवहाय मा मा फिफां गायनानै मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो? आरो जोङो फिथाइ सामथायाइखौ मारै मारै जायो मा मानिफ्राय मोनो जोङो बिनि बारै एसे सावरायनो आरो नोंथांनिया खोन्थागोरोनो हागोन नामा?
औ न'आव मा मा फिथाइ गायो होनदोंना?
औ!
उ बारियाव जोंनियाव थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां लिसु लेरख' थालेर आसफ्ल', सफ्ले, बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ' फिथाइ मोननो हायो जोंनि बारियावनो। अ नारें
नोंथांनि रायलायनायखौ मोजाङै खोनाफैयाखै एसे मोजां जायगायाव थानो हागोन नामा?
औ र
माने मोजांङै रायलायनाया जाखांफैयाखै आरो स्रां स्रांजों खोनायाखै आरो बांद्राय मानि खोनायाखै।
नेथवक आ एसे प्रब्लेम जादों आरोना।
अ
खोनाबायना दा?
औ औ
औ मा सोंदोंमोन नोंथांङा।
फिथाइ सामथायाइ जानायनि बारै
फिथाय सामथाय
मा मा फिफांनिफ्राय मा मा फिथाइ मोनो जोंङो मोरै जायो फिथाइफोरखौ बेफोरबायदि आरो
औ जोंनि नआवथ ओरैनो बिफां बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बिफां होनोब्लााथ थाइजौ खान्थाल दस बिस द मास्थाबोल लेरख थांलिर बिदिनो नारें नारेंआबो जुमब्रा नारें गोखै हैनाय जायो आरो।
औ
थाइ थाइजौ खौथ दा नै दांनायनि बेथोर आव दैज्लां बेथार आव। थायजौ खान्थालनिया। ओमफ्राय नारेंनि होनबाथाय मेसें बाथोर आव जोंहा
नोंथांङा थाबायदों नामा?
थाबायाखै खोनायाखै नामा मोजाङै?
मोजाङै फैथाराखै माने।
मानि दा एसे प्रब्लेम जाबाय थादों।
औ दे बुंलाय।
खोनाबायना?
बिदिनो खोनादों बांद्राय मोजां खोनायाखै।
अ। उम।
औ बुंलांदो दे।
थाइजौ, खान्थालखौथ' जों दा दैज्लां बोथोराव जायोना??
औ।
औ दैज्लांनि बोथोराव थाइजौ, खान्थाल, लिसु, आसपल बेफोरखौ जानाय जायो। बोथोराव जोङो नारेंफोरखौ जाथाय जायो आरो मोननाय जायो नारें। ओ मेसें बोथार मोनोना बे टाइमाव जायो माइ हानाय टाइमाव।
औ। ओरैनो जोङो थाइजौ खौ मानिफ्राय जानाय जायो?
माने
माने जोङो थाइजौखौ माने ओ गोमोनावल' जायो ना बिनि अनगा बेलेग जाबावो?
थाइजौखौ जोंबो गोथाङावबो जायो खाजि लगायनानै। गोथां गोमोन मोननैयाव जानो हायो थाइजौखौ। गोरलैयावल' जोङो जाया।
औ
बा जोंहा आमाय मोनो होननानै बुंनाय जायो आरो आमाय मोनो माने उन्दुनो ओंखारो थाइजौ गोरलै जायोबा। बेनिखायनो जोङो थाइजौ खौ गोरलैद्रायाव जाया‌ माने गोरा राबाथाय खाजि लगायनानै जों गोथाङाव जाग्रोनाय जायो बेनि उनाव गुबुनखौ जायो। आरो थाइजौनिफ्राय आसारबो बानायनो हायो
औ औ थाइ थाइजौखौ ओं जानाय जायो होननाय खोनादों आङो नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा?
जोंनोथ' मोनजाफेराखै जानाय जायाखै माने साखनिफोराव जायो एसे होनानै ओमफ्राय ओंख्रिखौ जानायखौ नुदों नाफोरजों अमा बेदरफोरजों दाउफोरजों। जायो जा जायो थेवबो जों मोनजाफेराखै आरो
आरो जोङो ओरैनो मा मा फिथाइखौ माबोरै माबोरै जाबावो जोङो नारें जुम्ब्रा होनदों नोंथाङा नारें जुम्ब्राखौ माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ नारें जुम्ब्राखौथ' जोङो मोनबाथाय जायो बे नारें जुम्ब्राया माने दैज्लां मोनैनि सिगांनिफ्रायनो फिथाया थायो आरो ओमफ्राय मोननो थाखाय जोंहा गोबाव सम सम नांगौ ना ओमफ्राय जों माइ हानाय समाव। बेखौ मोनजाहैनाय जायो मोन नाय ज बे ज मोनबा फाय लगायनानै जायो माइ हानायफोराव दुब्लिफोराव लांनानै जानाय जायो जोंहा बेखौ जमा जमायै
औ
जायो जों नारें जुमब्राखौ।
औ
आरो माबाफोर मिथिनो लुगैदों नामा!
मिथिनोलाय गैला गैनायालाय
औ
औ नोंथाङा सोंनो हागोन दे
नोंनियाव सोंनो हागोन ना?
औ
होमबा खारैखौ माबायदि बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
खारैना?
औ
ओ जोङो खारै होननानै बुङोब्लाथ' ओ मा होनो जोङो खारैखौ मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो थालेर बिफांनिफ्रायबो जोङो थालिर माबा खारैखौहायो बानायनो हायो। जोङो थालिर बिफांखौ दानफायनानै। बेखौहायो बिगुरखौहाया जिरनानै। माने फोरानानै। लानाय जायो आरोखि माने ओ थालिरनि मादा होनो बे सिङावहाय थायोना बेखौबो फोराननानै जोङो ओ बिगुरखौबो बेख खौबो मोननैखौबो जोङो फोराननानै लानो हायो बिनिफ्राय जोङो बेखौहायो सावनानै हाथ'फ्ला खालामनाय जायो आरोखि
औ बेखौ माबायदियै दोनो।
दोनो माने बेखौहाय जोङो ओ अर अर सावनानै जोङो बेखौहायो हाथ'फ्ला खालामगोरनानै बेखौहाय जोङो दै जों एसे दै होनानै नांगौ जसेबां होननानै बे बेहायो गथा गथा खालामनानै लादु खालामनानै जोङो दोननो हायो आरोखि । बेनिफ्राय जोङो खारैखौ औ खारैखौ मोनबावनो हायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो सबायाइनिफ्रायबो मोननो हायो। हायो
औ औ
जों जोङो सबायखौहायो माने ओ फिफांखौनो जोङो बानायनो हायो फिफांखौहायो फुनानै ओ बे सबायखौ जे ब्लाव ओ मारा होखांनानै दिरुन जोबनाय जायो गुथिखौहायो सबायाइखौ ओ बेखौहायो मारा होनायखौ ओ फिफांखौहायो जाबोर बोखांनानै जोङो बेखौबो अर सावनानै हाथ'फ्ला बानायगोरनो हायो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो ओं सबाय फिफांनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो बेयावबो नांगौ जासेबां दै होनानै गोबाव समनि थाखाय जोङो बेखौहायो लादु खालामनानै बेखौबो ओ फोराननानै दोननो हायो।
औ।
उम।
बिनिफ्राय खारै मा- मा ओंख्रियाव होनानै जानाय जायो?
जोङो खारैखौ ओरैनो ओ नारजि दोलो बेनिफ्राय जोङो ओ अनलायावबो होयो बेनिफ्राय ओ मेवायावबो जोङो सं- संनायावहाय होयो आरोखि। ओमफ्राय जोङो खारै होन ओ फाथो खारै होन बेफोर ओंख्रिफोराव जोङो ओ खारैखौ होनाय जायो आरोखि।
सबायखौबो खारैजों जायो ना?
औ सबायखौबो
औ।
जोङो बेफोर ओंख्रिफोरावहायो खारै होनानै जानाय जायो आरोखि माने खारै होआबाथाय बियो गोथाव जाया आरो रुइनायबो नङा थाब बेफोर बायदि आरोखि।
औ खारैखौ माबादि सरो एसे बुंदों?
औ जोङो खारैखौ हायो सरो माबोरै सरो होननानै बुङोब्ला जोङो खारैखौहायो जोङो सिगांग्रो नालेंखर खथ्रा होनो जोङो। ओ बे हायो ओ ला थुफ्लंनानै जेनेबा दै गनाय हानाय बायदि थुफ्लंनानै जोङो ओ बिनि सिङावहायो जिगाब एसे होसिगोन बेनिफ्राय जिगाबनि सायावहाय जोङो बे ओ दहायो सिथुमना दोननाय गथा जोङो जे मोनदोंमोन खारै होननाय बे खौ हायो सिफ्रुनानै बेयावहायो होनानै दैखौ हायो लुना हान नानै जोङो बेखौ सरनाय जायो आरोखि। बेनिफ्रायनो जोङो बे खारैखौहायो मोननो हायो। बिदैखौ माने जोङो गोबाव समनि थाखायबो दोननानै दोननानै सरनानै दोननो लानो हाखायो आरो बथलफोराव सोनानै बा बेलेग मुवाफोराव दोननोबो हायो आरो ज जेन जोङो नांगौबा ओं
ओंख्रि संबा जेनेबा जोङो नांगौबानो मोननो हानाय बायदि सरना लाखानो हायो आरो जोङो।
औ ओरैनो खारैनि मादाव जों मा निफ्राय बानायनायखौ साबसिन होननानै मिथियो?
जोङो मानिफ्राय बानायनायखौ साबसिन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओरै बुंनो हायो था थालिर आरो जोङो सबायनि खारैखौहाय गोबाबसिन होननानै मोनथिनाय जायो नामा?
सबाइनिफ्रायना?
औ
अ सो बेनिफ्राय आरो सबाइ बा खारैखौ मुदुफुलनिफ्रायबो बानायनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों।
औ औ मुदुमफुलनिफ्रायथ' आङो बेखौहाय मोनथिनाय जायासै।
औ जोङो खारैखौ मुदुफुल दंफ फांनिफ्रायबो बानायनाय जायो। जों मुदुफुल दंफांखौ दानफायनानै माने
था फिथाय थाब राननाय बायदि जोङो हानानै लानानै दाननानै लानानै बेखौ फोराननाय जायो आरो
औ औ
रानखांब्लाथाय जोंहा बेखौ अरजों सावो अरजों सावखांनानै हाथ'फ्ला जायोना बेखौ जोङो दैजों मोजाङै लगायनानै स दुमनानै लादु खालामनानै दोननाय जायो बा जोंहा बेख खौ गोरानैबो प्लास्टिकफोराव सोनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांखादों खारैखौ माबायदि सरो बिदिनो सर
औ औ जोङो खारै ओ मा होनो मा? खासे ओंख्रिफोरखौ खारै नङाब्लानो जानो हाया नङा होनब्ला? ओ जेरै बेफोरोनोस सबायफोर फाथो खारै नारजि दोलो औ । बेफोरो माने जोंनि बर' आइजोफोरनि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रि आरोखि नङाब्ला दोरोङारि ओंख्रि बे फोरावहाय जोङो खारैखौहायो संनाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना ।
औ ।
औ नै बिदिब्ला नों थांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ।
औ जागोन औ जागोन दे ।